हेल
अ नोंथां।
औ ।
औ। गिबियावनो नोंथांनिसि सिम। उम गोजोन मोना बिलिनि गाहाम हामलायनाय हरनाय थाग्रोबाय नोंथां।
नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां।
नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ?
औ ओरैनो जिरायनानै आरो नोंथाङा?
औ। आंबो दासान्दि ओरैनो दङ नोंथां नोंथांनिस सिम आङो फंसे बाथ बाथ्रा लानानैसो फैदोंमोन नोंथां। औ ओ नोंथ थां नियाव आं मोनस बे सोंथि सोंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां।
औ सोंथियानो जाहैबाय नोंथाङाथ' मिथिखायो जानांगौ? जोंनि बर'फोरा ओ गावनो इ इन्दि लुनानै बा बेफोरबायदि एम्फौ फिसिनानै ओ गावखो ओ गावनो बेफ दि एम्फौ भिसिना इन्दि लुना खुन्दुं लुना लुनानै बे गावबा गावनो जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा दानानै लुनानै बेफोरबायदि जोमो
औ औ
औ नोंथाङा बे इन्दि एम्फौखौ माबोरै फिसियो बा माबायदि बे बेनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ अ हागोन नोंथां। अ जोंनिम बर' आइजो फोरा गोबांनो बे इन्दि एम्फौखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। बेखौ जोङो लाथ था होननानै बुङो। एम्फौखौ औ ओ बे एम्फौखौ गिबियावनो जोङो ओ बेनिफ्राय फिथोबनिफ्राय फिथोबखौ सुखांनानै दोननाय जायो। गिबियावनो बेनिफ्राय बे फिथोबनि फ्राय सिखिरि ओंखारनाय जायो। सिखिरि ओंखार खांनायनि उनाव बे सिखिरिया बिदै दैयो।
औ
बेजोंनो माखासे लाथा एम्फौ फोरा
औ
फिसा ओंखारो। बेनि उनाव बे लाथा एम्फौनो आदार जानो थाखाय जोंङो ओ इन्दि बिलाइ बेखौ होनाय जायो, गोरलै समाव गोरलै इन्दि बिलाइखौ होनाय जायो जोंङो।
औ
बेनि उनाव जेब्ला बे लाथा एम्फौआ देरो अब्ला निया जोंङो बेनो माखासे गेदेर गेदेर बिलाइफोरखौ गोरा रानाय रानाय बिलाइफोरखौ होनाय जायो, औ इन्दि बिलाइजों लोगोसे जोंङो बिसोरनो ओ थारुन बिलाइ
औ
बेनिफ्राय गाम्बारि बिलाइ
औ
फ्राय खायसे खायसे बिलाइफोरखौ बिसोरनो जाहोनाय जायो। बेनि उनाव बिसोरो अ गेदेर जानान नै ओ गोमोन फैनो हमो। बेखौ बे गोमोन फैनायनि उनाव जोंङो बे इन्दि एम्फौखौ ओ बस्था एबा माबा मोनसे सोना दोननो हान हाथाव जायगायाव बिसोरखौ सोनानै दोननाय जायो फिथोब थोबनो थाखाय बेवहाय जोंङो थालिर बिलाइ एबा बायदि रोखोमनि बिलाइ होनानै ओ बेखौ फिथोब थोब नो थाखाय बेवहाय सोनानै दोननाय जायो, आरो बेफोर एम्फौ फोरा ओ गावसोरनि खुदैजों माखास ओ फिथोब थोबो।
औ।
बे फिथोबजोंनो जोङो इन्दि जिफोरखौ लुनाय जायो एब बा लु खांनानै दानाय जायो। बिनि उनाव ओ बे जेब्ला ओ फिथोब थोबनायनि उनाव बेखौ साननै सानथामसो दोननानै बेखौ जिरनाय जों नुनो मोनो। बेनि उनाव बे जिरनानै बेनि फिथोबखौ आलादा आरो एम्फौखौ आलादा दोननाय जायो। बे एम्फौखौ जोङो बर'फोरा जानाय जायो। बे एम्फौ खौ जोङो बायदि रोखोमै जानो हायो ओ बेखौ एवनानै जानो हायो। बेखौ जोङो अनला जों जानो हायो। बेखौ जोङो थास' बिथ'रिजों जानो हायो। बायदि रोखोमै जों बर' फोरा बे एम्फौखौ संजानायखौ नुनो मोनो
औ।
आरो बे फिथोबखौ जोङो आलादा दोनखांनायनि उनाव ओ जोङो लुनो थाखाय एबा इन्दिसि इन्दि जि बे खुन्दुं बानायनो थाखाय बाहायनाय जायो।
औ नंगौ।
औ नोंथाङा इन्दि ओ इन्दि जिखौ नुफेरबायना नोंथां?
औ नोंथां नुबाय।
औ। ओ नोंथाङा एम्फौ एम्फौ जाफेरबायना जाफेराखै लाथा एम्फौखौ?
औ नोंथां जाफेरदों।
औ नोंथाङा गोथाव मोनो ना मोना? औ नोंथाङा मिथियोब्ला एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ औ औ। ओ इन्दि हि होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा मोनथिखायो जानांगौ। गाननाय थाख जोबोर थान्दा एबा गरमनि समावबो गोजां बोथोरनि सम समावबो बेखौ गाननाय जायो गाननो हायो। ओ जोबोर थान्दा गुरै माहि जायो बेफोर बिदि औ गिबियावनो लाथा एम होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि गोबां बर' आइजोफोरखौ ओ जोङो लाथा एम्फौ फिसिनानैनो बेफोरबायदि हि दानाय लुनायजोंनो जोङो गावनि जिउ राहा खांबोनाय बेफोरबायदि न'खर सालाय बोनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। गोज ओ जोंनि आइजो बर' समाजनि आइजोफोरा बिदिनो ज'मा ज'मा बेफोरबायदि ला था एम्फौ लाथा एम्फौखौ फिसिनानै ओ ज'मा ज'मा बिलाइ नाय गिरनानै बेफोर बायदिनो ओ एम्फौनि ओमफ्राय बेफोरबायदि फिथोबखौ लुनानै इन्दि हि बानायनानै हि दानानै बेफोरबायदिखौ फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो। बेफोर रांजोंनो जोंनि आइजो फोरा न'खरखौ सलायबोदों, नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
गिबियावनो
बै औ जोङो नोंथांङा बुंलांखाबाय गोरलै इन्दि बिलाइखौ होनाय जायो होननानै बिनि उनाव बियो एसे। दे। लाथाय राब्लाथाय बेखौ जों इन्दि बिलाइनि गोरा बाजों। गाम्बारि बिलाइ बेफोरबायदिखौबो जोङो होनो हायो नोंथां औ। बेखौ।
ओ दान्दाजों जोङो आलायनानै बेखौ ओ दोननो हायो।
औ-औ। औ
नंगौ ना नोंथां
औ।
औ बेफोरबाय बेबायदि दोननो हायो।
औ।
बे एबा माबा मोनसे बेफोरबायदि। थालिर गोराननि बिलाइ बा माबा मायबि बेफोरदि गोरान बुस्थुआव जोङो बेखौ सोनानै दोननाय जायो औ अब्लाथाय अब्ला बिसोरो। सोनानै दोनखांनायनि उनाव बिसोरो। गावसोरनि खुदैजोंनो। बेफोरबायदि फिथोब बानायनानै बे गोरान बिलाइयाव बिलाइयावहाय बिसोरो बिदि बानानै थायो आरो। नङा होनबानोथां औ बेनि उनावहाय बे फिथोब। खौ। बोखां बोखारनानै एबा बे। फिथोबखौ बोखांनानै एम्फौ आरो फिथोबखौ आलादा आलादा खालामनाय जायो बिदि खालामखांनायनि उनाव बे एम्फौखौ एवनानै जानो हासिगोन आरो नोंथां औ बिदि एवनानै जानो हासिगोन आरो बे फिथोबखौ जोङो खुन दुं बा इन्दि बेफोरदि लुनो हासिगोन आरो बेफोरबायदि आरो बे ओम फिथो एम्फौखौ जोङो जायाब्लाबो बे एम्फौनिफ्राय जोङो सिखिरि जानायखौबो नुनो मोनो बे सिखिरिखौ जोङो जाहोनानै बे सिखिरिया बेनि उनाव बिदै दैयो बिदै दैखांनायनि उनाव बेयो आरो फ्राय जोङो फिसा फिसा एम्फौ हिसाबै बेखौ मोननो हाफिनो औ बे बेबायदि आरो बेखौनो फियो। ओ बेजों लोगोसे इन्दि खौ जोङो लुखांनानै जोंनि बर' आइजो जोफोरा बेफोर बेफोरनि फ्राय हि दायो। खुन्दुं लुयो खुन्दुं लुनानै हि दायो। दानानै बेफोरखौ गोबां गोबां बेसेनाव जोङो फाननो हायो नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ दानि जुगाव इन्दि बेसेना बेसे? सेबां बेसेबां बुरजा नोंथाङा मिथि गौ जानांगौ ओ दिनै बे दानि मुगायाव इन्दि हिनि बेसेना गोबांस्राय गोबांसिन जालांगासिनो दङ नोंथां। औ।
औ औ।
जोंनि बर' आइजोफोरा हि दानाय लुनाय फान्नाय जों लोगोसे बे एम्फौखौ नानै बो गोबां रां खामायनाय खौ नुनो मोनो। बे एम्फौनि बेसेनाबो गोबां बुरजा होननानै जोङो मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ। गोबां बुरजा होननानै जों मिथि नो मोनो गोबां सुबुंफोरानो ओ खायफा खायफा जायफोरा बेफोरखौ न'हाव लानो हाया जेब्ला खामानि फोर थानायनि थाखाय बेखौ लानो हाया। बेनिखायनो बेखौ ओ बायनानै जानाय जायो। उम बाहेरा ओ जेनेबा जाय फोर फिसियो बे बेसोरनिफ्राय बाहेरा जानाय जायो बेखौ जोङो केजि बा किल' बा पुवा हिसाबै जोङो फाननाय जायो गोबां सुबुंफोरानो बेफोरखौ फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो।
औ औ आथिखालाव एम्फौनि बेसेना जोबोर दाम दाम
थ' बर'फोरा बर'फोर आइजोफोरा ओ जोबोर आखा फाखा होननानै नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ औ। आखा फाखा जोबोर आखा फाखा। बे जोंनो जोंनि आइजोफोरा जोंनि न'खरखौ ओ सलिनाय जेनेबा न'खरखौ फिसिनाय बेफोरनो हारिनि
औ।
औ।
औ। औ।
फिनगोन होननानै आसा थाबाय औ। थां थां औ।
नोंथां नोंथां औ।
औ